हेल' ओ नोंथाङा फ्रि हेल' नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दङ।
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावराय नायदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन।
अ बे आयदायानो जाहैबाय मबाइल बाहायनायनि। बे सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना हरदों।
ओ मबाइल बायहायनायनि सोमोन्दै आरोना?
औ।
जोंहा ओ मबाइलखौ माने ओ मोजांबो आरो ओ गाज्रिबो आरोना मबाइलनि बाहायनाया।
औ।
जेरै होननानै बुंङोब्ला ओ जोंनिया मोजांफोरा जादों ओ मबाइलजोंहाय जोंहा जोबो ओ गोबां आ ओ गोजान गोजानाव थानाय मानसिफोरजों फनबो रायलायनो हायो ओं। बेनि अनगायै जोंहा मबाइलफोरजोंहाय ओ गोबां बिदिनो ओ ओ भिडिअ' नुयो निउसबो निउसबो नायनो हायो। लोगोसेैनो ओ ओ फैसाबो ओ होनो हायो। आरो लोगोसेयैनो गोबां ओ गासिखौबो इदिट सिदित बायदिफोरखौ जों खालामनो हायो आरोना मबाइलनि गेजेरजोंनो औ औ आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंहा गोजान गोजानाव थानाय जेरै ओ जोंहा आला खुरमा जाथि खुरमा ओ जेरै ओ थांस'नो हायाब्ला माने ओ लोमजानाय साजानाय समफ्रावबोहाय माने ओ बिदिनो ओ थांस'नो हायाब्ला माने ओ खबर हरनाय एबा खबर लाहरनाय बेफोराव माने ओ गोरलैयैनो हायो आरोना जोङो
औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बिदिनो ओ निउस नायनाय गुबुन जायगाफोराव मा मा जादों मा मा मा दों माने ओ दानि जुगावहाय निउसनि गेजेरजोंनो ओ निउसनि गेजेर ए बा अनलाइननि गेजेरजोंनो नुनो मोनसै आरो ना औ औ। आरो जोंहा गोबां ओ बिदिनो ओ भिडिअफोर नुयो फिलिमफोर नुयो ओ माबायदि बानायदों बर' नि फिलिमफ्रा ओ माबायदियै जौगादों बेफोरखौ जोङो माने नुजोबो आरोना ओ मबाइलनि गेजेरावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माने ओ गोबां बिदिनो ओ दखान सखान बायदिफ्रावबो माने फैसाबो होनो हायो आरो ना।
औ।
फैसा होनाय फैसा लानाय ओ बेफोरो माने ओ गोरलैयैनो माने मबाइलनि गेजेरजोंनो जाजोबनो हमबाय आरो ना।
औ औ खोनादों।
औ ओ जोंहा आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ दंबावो ओ मोजांफोरा जेरै जोङो ओ लेखाफोरबो एबा बिजाबफोरबो जोङो मबाइलनि गेजेराव फरायनो हायो आरो ना। ओ जेराव जोङो जेराव जोङो ओ
ओ लेखाफोरावहाय जोङो बुजिस'वाब्ला एबा मिथिस'वाब्ला जेरै मबाइलाव नायनानै जोङो ओ एसेब्लाबो बांसिन बुजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंहा आरो जोंहा मबाइलावहाय ओ गोबां रोखोमनि ओ फोरोंगिरि बायदिसि नाफोरबो जोङो ओ मोनो जायखौ जोङो फल' खालामनानै लायोब्ला गोबां ओ नलेज मोननो हायो आरो ना औ आरो जोङो गोबां गुबुन गुबुनफोर ओ नुनो मोनबावो जेरै ओ जोङो गोबां रोखोमनि ओ
जागोन जागोन
निउसनि बागै आरो गोबां रोखोमनि ओ नलेजफोरबो जोङो मोननो हाबावो। बेनि उनावहाय जोङो गाज जादों माने ओ गाज्रि बा जादों माने उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल बाहायनाय आरोना। गथ' गथ'फोरनि मेगन उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल बाहायनानै माने गथ' गथ'फोरनि मबाइलफ्रा मेगन फ्रा माने ओ गाज्रि जासै आरोना दानि जुगाव माने औ दानि जुगफ्राव माने उन्दै उन्दै ओ गथ'फोरनोनो मबाइल होसोै आरो ना मबाइल नायसै उन्दै उन्दै गथ' गथ'फ्राबो ओ जेरावहाय मबेल सबेल नुयोब्ला माने ओ थायो गाबगायो बिदिखौनोसै आरोना औ बिदि थनो माने गथ' गथ'फोरनि मेगनफ्रा माने उन्दै समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै ओ थाखायो आरोना। गारजि जाबोयो ओ बिनिफ्राय जोङो माने ओ गथ' गथ' एसे देरफुनायफ्रा माने ओ फरायनाय टाइमाव फरायालासिनो माने ओ मबेलस नायनाय ओ फन रायलायनाय गेम गेलेनाय बेफोरबायदिया माने ओ गाज्रि आरोना बेफोरबायदिया माने म बाइल बाहाय नायनि थाखाय गाज्रि आरो लोगोसेयैनो बिदिनो माने आ मोजां मोजां खामानियाव बाहायाखै बेखौ जोङो बुंनो हायो आरोना मबाइलनि बेलायावहाय। मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां ओ खामानिफोरखौ ओ गोरलैयैनो माव फुंनो हायो आरो ना।
औ।
गोजानाव थानानैनो जोङो ओ मावफुंनो हायो आरो गोजानाव थांनानैनो जोङो खबर हरनो हायो खबर मिथिनो हायो आरो गोजानाव थानानैनो जोङो ओ फैसाबो हरनो हायो फैसाबो लानो हायो बेफोरबादिनो ओ मबाइला माने बेफोरबादिनि खामानिआवहाय गोबां हेफाजाब होदों आरोना
औ
औ नोंथांआबो होमबा फंनैसो मबेलनि बागै ओ ससियेल मिडिआनि गेजेरजों जों मबाइला माबादि जौगादों ओ ससिल मिडिआखौ मबेलाव माबादि नुयो बेखौ एसे फोरमायनानै होदों नोंथांआ
औ माने उम उम मबाइलखौथ' माने बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननाया दं आरो ना
दा
खोनादों ना नोंथांआ हो माने मबेलखौ बाहायनो रोङोबा नोङो माने जौगालांनो हायो आमफाय बाहायनो रोङाबा नोङो मानि नोंनि आखल आखुआबो गाज्रि जालाङो बिदिनो माने मबेलनि गेजेरजोंथ' माने गुबुन दाबसे जायगायाव थानायफोरखौबो खबर लानो हायो खौरां लानो हायो आरो आथिखलावथ' अनलाइननि जुग जाबायना गासिबो माने हो‌ खामानिफोरखौनो अनलाइनजों मावनो हाजोबसै आरो ना हो खोनादों ना
औ औ
माने दाबसे गोजान जायगायाव सोरबाफोर माने नोंखौ नोंनि जाथि सुखुरमाफोर थायोबा नोंजों बेजोंहाय माने हो नुलायाखैबा नों बेखौ भिदिअ' कलनि गेजेरजोंबो नायनो हायो आरो सोर मा जादों बेखौ दसेयैनो मबेलनि गेजेरजोंहाय खबर लाहरनो हायो हो मानोना गोदो गोदायथ' माने एसेग्राब मबेल फननि सुबिदा गैयामोन नालाय माने लाइजाम हरनाय दङोमोन नाथाय बेफोर लाइजाम हरनाया माने एसे गोबावजोंसो सोयैमोन आरोना दानि दिनाव थ'दानि दिनावथ' माने मबाइलजों नामबार थुनाय लोगो लोगो नों बेखौहाय माने मा जादों मा मादों बेनि दसेनो खौरां लानो हायो हो आरो मबेल मबेल मबेलनि गेजेरजोंबो माने गोबां आथिखालाव माने सोरबा सोरबाफोर बांसिनानो आथिखाल स्कुलाव रां खामायनाय नुसै आरो ना न'आव थानाय नुला जेरैहाय मबेलनि गेजेरजों नोहाय माने जेरै फेसबुक इउटुब बेफोरनिफ्राय माने नोङो मोजाङै बि नोंनि भिडिअफोरा गनायजाथाव मोजां जायोब्ला मानोे बेफोरनि गेजेरजोंबो नोङो रांखाउरि खामायनो हासै आरोना हो माने बे फेसबुकफोरावहाय नोङो एक सेके‌ माने वान सेकेणड थु सेकेणड बिदिनो थारथि मिनिटस बेफोरनिफोर भिडिअफोर सर्ट भिडिअ' बेफोरनि बेफोरजोंहाय माने नोङो रां खामायनो हायो आरो आथिखालावथ' मानि हो माखासे मुभिफोर बानायो बेफोर हो मुभिफोरखौबो माने नोङो नायनो इउटुबफोरनिफ्राय नुयो आरोना नाथाय बेफोर मुभि मुभि बानायग्राफोर फिल्म बानायग्राफोराहाय माने बिसोर रां मोननो हायो मानि बेफोरनि गेजेरजोंनो न'आव थानानैनो हो गोबां रां खामायगासिनो आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो मबेल ओ माने अबेबा नोङो गोजान जायगायावहाय नों एकजाम हैनो हायाबा बेआव माने अनलाइन एकजाम होनायनि अपसन थायोबा नोङो बे मबाइलनि गेजेरजों जोंबो अनलाइन एक्जाम हरनो हायो आरो। मानोना आरो बे सिगांसो जोंना कर'ना भाइरास जानाय-जानायाव माने नोङो क्लास लानो हाया मानो हाया ओ जादोंमोन ना माने अनलाइन क्लास लानो गोनां जादोंमोन। बेफोरनि थाखाय बेफोराव मबेइलफोरा गोबां हेफाजाब होदोंमोन आरोना। आरो माने मबेइलनि गेजेरजों जोंहाय नोङो मोनसे गोरा सोंथिफोरखौ हायाखैबा बेफोरखौ गुगोलफोरावहाय सार्च खालामना नायनो हायो। अबेखौ मा होनो बेफोरखौ नोङो मिथिनो मोनो मिथियो। मिथियो आरो ओमफाय आरो बिदिनो बाहायनो रोङोबाथाय मबेइला माने गोबां खामानियाव मोजां मोजां खामानियाव होयो। मोजां खामानियाव होयो आरोना। ओमफाय जेरैहाय गाज्रि खामानि होनोब्ला दानि आथिखालनि गथ'फोराहाय माने मबेइलनि दानियाथ' मबेइलनि जुगखा नालाय दाना उन्दै उनला गथ'फोरानो मबाइलखौ बाहायसै आरो ना। ओमफाय नाथाय बेफोरखौ मो बा मोजां-मोजाङाव बाहायनो रोङियावनो बिसोरो माने गाव गावनि लाइफखौहाय नस्थ' खालामना लानाय जाबाय। लाबोबाय लाबोगासिनो दङ' जों बेखौ नुगासिनोबो दङ'। मानोना आथिखालाव गाज्रि होनोब्ला जेरैहाय जे बे मबेइलावहाय माने बिसोरो हरसे सानसे माने गेम गेम गेलेयो बेफोरनि गेजेरजोंबो गथ'फोरनि फराय-फरायनांगौ स सम, लिरनांगौ सम बेफोरो थालांगासिनो दं आरोना।
औ औ।
माने मबेल मबेलखौहाय माने ओसोरो सानसे सानसे गेम गेलेयो जेरैहाय गेम होनना बुङोबा फ्रि फायार फाइभजि मबेइल एन्जय बिदिनो गोबां बुंनो हायि नाम दं आरो ना बेफोरखौहाय माने बिसोरो गेलेदावबाथाय इसिनि गोसोआ माने गेलेनो गोसो जाबाय थायो। बेफोरनि गोसोजोंहाय माने गेजेरजों गाव गावनि फरायनांगौ खामानिफोरखौहाय बिसोरो इसोरो नस्थ' खालामना लायो आरो ना बिसोरो खालि गेमल' गेमल' गेलेनो गोसो जायो। आरो बांद्राय गेम गेलेबाय थायोब्ला नोंनि माने बांद्राय मबेइल नायबाय थायोब्ला नों मबेइलजोंनो गोदोसो ना थायोब्ला बारहानि बारहावा जेबो नायालासिनो ओ न' सिङावनो हाबसोना थाबाय थायोब्ला नोंनि खर'आबोथ' गाज्रि जायो। आरो बां बे मबेइल नायबाय थानायाव जेरैहाय बेफोरनि मेगनफोराबो गाज्रि जालांनो हायो। आरो सोरबा सोरबा माने मबेइलजोंनो जिउ खोमानोबो गोनां जायो आरोना। माने मबेलाहाय मबेलखौहाय बिसोरो फाग्ला बायदि मबेल मोनाबा बेस खायसे खायसे फाग्ला बायदि जाग्राबो दङ' जों बेखौबो नुबोगासिनो दं। आरो दानि दिनाव मा बांसिन माने ओन्दै गथ'फोरनिफ्रायनो मबेइलखौ नुनाय जायो आरो। मबेइल लानायखौ नुनाय जायो आरो। माने बेफोर जाबाय पेरेन् पेरेन्टसनि सायाव दायथ'आ गोलैयो। मानोना माने पेरेन्टसफोरा माने अबेबा मोनसे गोनां खामानियाव गावसोर बिजि जादोंबा बिसोरनि आथिखाल ओम मबेइल फोराथ' थाजोबखायो नालाय मबाइलफोरखौहाय इयु तुब फोरखौहाय खुलिना होनानै होम बेखौ नाय, नाय बेखौ नाय बे बेखौ नायनानै सिरिथा होनो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनो गेजेरजोंनो बिसोरो दिनै नायनो मोनदाव गाबोन नायनो मोनदाव माने सल लालांसिगोन मबेइल नायनो मोनाबा गाबग्रा जासिगोन ओमफाय गाबनायखौ सहायनो हायाबाथाय पेरेन पेरेन्टसफोराबो माने मबेइलखौ देखायना होसिगोन जाउनाव बिसोरो माने गावसिनि फरायनांगौ समफोरा थालाङो थालांगासिनो आरो खायसे बायदि गथ'फोरा माने जाय सालु बिसोरो माने मबाइलनि गेजेरजोंनो माने माखासे जों माने बेलेग भाषाफोरखौबो रोङो आरो जेरैहाय बे इउटुबफोराव कारटुनफोर लाबोयो हिन्दी कारटुनफोर बेफोर कार्टुनफोरखौ नायनानै सोरबा सोरबा बायदिया माने हिन्दी रायलायनानै स्मार्ट जालांनो हमो। स्मार्ट जालाङो आरोना ओमफ्राय आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो बेलेग भाषा इंलिस, हिन्दी बे असमिया बेफोरखौहाय बिसोरो रोङो आरो ना गोरलैयैनो। नाथाय माने बांद्राय मबाइल नायनायाबो मोजां नङा। बिदिनो मबाइला बाहायनो रोंनायनि सायावबो सोनारो नों मोजां बाहायोब्ला मोजां जायो। गाज्रि बाहायोबा गाज्रि सानो। नोंथां खोनाबायना जोंना रायलायनायनि टाइमा आ आजानानै थांबाय दो दोनथ'नोसै ने नोंथां?
औ औ।
ओम।